औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां।
गोजोन बेलासि नोंथांनिसिमबो नोंथाङा ओरैनो मानो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां?
दा जों नोंथां ओरैनो जोङो आथिखालनि सोलोंथाइयाव माबायदि सोलोंथाइया सोलायखोबा सोलोंथाया जोंनाव मा मा बिमहा होदों बिनि सायाव सावरायसै नामा नोंथां
औ औ साराव जागोन नोंथां।
दा नोंथाङा बिदिनो फंनैसो फोरमायना होग्रो दे नोंथां।
औ औ औ जागोन दे नोंथां जेनेबा आं आं एसे फोरमायलांनोसै ओमफ्राय आं मोनथिगौ नोंथाङाबो एसे बिदिनो फोरमायबानो जाबाय ना नोंथां।
औ
सोलों-सोलोंथाइया जोंनो मा होनो जोंनि सुबुं जिउआव गोबां गोबां मा होनो जोंनो हेफाजाब होबोदों आरोना नोंथां जाय जोंङो जोंनि जिउ दानायाव एबा जोंनि संसार जालांनायाव गोबाङैनो हेफाजाब होदों बेखौ जोंङो बुंनांगोन जेरै जोंङो संसार जानाय जानायाव जोंनो हेफाजाब होनायनि जाहोनानो जाबाय जोंङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जे जोंहा जोंनि माखासे ओ उम गोरलैयैनो जोंङो मा आबाद फोथाराव आबाद मावनानै जानो रोंदों एबा माबा बेफार- फालांगिनि सायाव जोंङो मा होनो बेहार फालांगि खालामनानै जोंङो जानो हा- दों आरो। बिदिनो साख्रिफोर मोनोबा जोंहा साख्रिफोर मोनबाथ' आरो जे बेखौ बुंनाङा।
साख्रिजों जोंहा जोंनि जोंहा बेथन मोननाय जे दरमाहा बेजोंबो जों जिउ खुंनो हायो आरो ना नोंथां। सोलोंथाया जोंनि सुबुं जिउआव गोबां सोलायनाय लाबोदों। जेरै सासे सुबुंखौ सोलोंथाइ होयोब्लाबो बै सासे सुबुङा गुबुन उम गुबुन सानै बा साथाम सुबुंखौ बिसोर बियो बैनि सायाव बियो मा होनदों मोनसे सोलायनाय लाबोगोन आरो ना बे। बिनि थाखायनो जोंङो उम सोलोंथाइखौ गोनां आरो सो सासे सुबुंआ सोलायोब्ला एबा मोनसे गामिया सोलायगोन मोनसे गामिया सोलायबा मोनसे समाजा सोलायगोन मोनसे समा- जा सोलायोबा मा जागोन हादरा सो-सोलायगोन आरो बिनि उनाव मा होनदों जोंनि बुहुमानो लासै लासैनो सोलायलांगोन आरो ना नोंथां जायनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइखौ गोनांथार जायो आरो आंङो बुंनो हाबावगोन जेनेबा सोलोंथाया जोंनि सुबुं जोंनि थाखाय जोंङो सोलोंथाइखौ माबा मोनसे जोंङो साख्रि एबा माबा मोनसे ओ मोननो थाखायल जों ला-लाया होननानै जों मिथि- यो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंनि जोंनि आबहावाया एबा जोंनि गोनोखोआरि मुगाया जों दा दावगाबोगासिनो जेरै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंनि गेजेराव मा मा फैदों जेरै जोंङो गरम बोथोराव जोंङो फांखा जानो थाखाय जोंङो फेन होबाय ससे थाबायना थांनो थाखाय थाबायनानै थांनायाव जोंनो हेफाजाब होनो थाखाय जोंनो गारि-मटर बेफोरबायदि होबाय आरो जानाय-लोंनायाव जोंङो ओंखाम-ओंख्रि संनो थाखाय जों बरथन माबा आरो बेबायदिनो मेरला होबाय आरो जिरायनो थाखाय जोंनि सियार बेफोरबायदि बानायनाय प्लास्टिकनि सियार बेफोर बेफोरबायदि जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजों जादों आरो जोंङो बुंनो हागोन जोंङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जे जोंहा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम थांनो थाखाय जोंङो गोरलैयै थांनो हाबाय जेरै जोंङो ओ मा होनदों बिरखं बिरखं गाथोन बिरखं गाथोननिफ्राय जोंङो थांनानै जोंङो बिरखंजों जोंङो मा जागोन उरां जाहाजों जों थांनानै गुबुन मोनसे हादराव जोंङो ओ था सौहै बेफोरबायदिया मानि थाखाय जानानै फैदों होनोब्ला जोंङो जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जानानै फैदों आरो। सोलोंथाइ लानायनायनि गेजेरजोंसो जोंनि समाव दा जोंनि आखाइ आखायाव लानाय एबा जोंनि। सामफ्रामबोनि जिउआव सोलिनाय। जेरै जोंङो मबाइल फन इन्टारनेट बेफोरबायदिखौ जों बाहायनो हादों आरोना सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जों। बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव फैनाय नङामोन एबा डेभेलप जाबोनाय नङामोन होननानै आं सानो आरो। सोलोंथाया बिनि थाखायनो जोंनि बे दानि मुगायाव जोबोद गोनांथार सोलोंथाइ होनो थाखाय एबा सोलोंथाइ सासे गथ'खौ सोलोंथाइ होनो थाखाय बियो सिगां मा जाग्रोनांगोन मानि सासे आइजोआ एबा सासे बिमाया मा होनो सोलोंथाइ लाग्रोनो गोनां जानांगोन मानो होननानै। बुङोब्ला जों सासे बिमाया एबा सासे आइजोआ सोलोंथाइ गोनां जायोब्ला माने। बै बिमाया मा। बै बिमाया माने गथ'नो मोजां रोखोमनि गियान होनो हागोन आखल सोनो हागोन बेफोरबायदि जागोन। आरोना बेनि थाखायनो सोलोंथाया गोनां आरो गिबियैनो जोंङो मा मा होननानै मोनसे। जेनेबा सासे गथ'साया मा होनो बिमानि रावखौनो सोलोंनानै। जेनो एबा बिमानि रावखौ सोलोंजेनो बिमानि खुगानिफ्राय रायज्लायनाय रावखौनो। गथ'आ सोलोंनानै सोलो मा होनो खोनासंनानै सोलोङो बैफोरबायदिनो सासे गोरों आइजो एबा लेखा गोरों सुबुं एबा मा होनो बिमाया बे गथ'नि माखासे गियानफोरखौ सोनायाव एबा बिनि माखासे मा होनो सोलोंथाइ सोनायाव गोरलैयैैनो हेफाजाब होयो होननानै आङो सानो आरोोना नों नोंथां जाय जोंनि थाखाय बे सोलोंथाइया जोबोर गोनां सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा गोबां समाज खनाय बा मा होनो हादरावनो सोलायनाय फैयो जेरै जोंनि गेजेरावनो जोङो जेनेबा माबा मानिबा मोनसेनि थाखाय जोङो साव थानायारखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो बेफोरबायदिनो गावनि मावनांगौ मोन्थथायफोरखौ जोङो मोनथियो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव सलिायै जेरै माबा मा होनो खोमसि फोथायनाय माबा मोनसे खालामनाय एबा मा होनो माखासे सिस्टेमफोर दंमोन जेरै जोंनि द मा दौरि सिस्टेम माबा माबि गोबां दंमोन आरोना बेफोरो लासै लासैनो सोलायबोनो हमबाय आरो गोनो सोरखारि मुगा होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव दा गोनोखो जानाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां जोंनि जिउआव मा होनो गोरलैयैनो जिउ खुंनाय राहा लामाखौ खौ जोङो बे सोलोंथाइ रोंनायनि गेजेरजों एबा गियान रोंनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोनथिनो हादों एबा जोङो हमनानै लानो हादों आरो ना नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथां नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिब्ला खोन्थालांबानो जाबाय नोंथाङााबो
रथ दा नोंथाङा मोजाङैनो फोर फोरमायबाय जेन'बा सोलोंथाइया जेन'बा जोंखौ मा मा बिथिङाव हेफाजाब होयो दा बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ होनबाथ' जों मिथिखागौ जेनेबा जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो लानाय मोनसे जेनबा जो माखासे रोंगथि सोंना लानाय आरो दा सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दं जेरै जोङो फरायसालिफ्राव जेन'बा जोङो माखासे गावबागाव बिजोंखौ लानानै सोलोंनाय बा जोंहा बिदिनो जोंनि रोंगौथि बा जोंनि भगबाना जोंनो हर नि बिनो जों ग गां फोरखौ जोङो एखदमबारे रोंनायनिफ्राय रोंखा राखासिन खालामनायखौ होनो आरोना दा' आथिखालाव जों नुनो मोनदों दि गोबां सुबुङानो जोंनाव माब बुहुमाव ओ माखासे सरकारि साख्रिनि खिथु खिथु होसोनानै जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनदों। दा जोंङो फरायसालिफ्रावथ' जेनेबा आथिखालाव जोंङो मोननै रोखोम मोननै मोनथाम रोखोमनि फरायसालिखौ नुनो मोनबाय। ओ जोंहा दङ जेरै सरकारि फरायसालि बे सरकरि फरायसा दा बेफोराव जोंहा गोबां रोखोमनि जेनेबा जोंङो ओ फरायसाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो दा जोंहा सरखारि फरायसालियाव हगारोब्ला जोंना रांखावरि बे बारा खरस जाया मानो होनोब बुं्ला जोंहा सरकारानो जों बेखौ गासिबो बिना फैसानि बारनो होखादों नाथाय जोंहा ओ बे सरकारि फरायसालियाव जोंहा गथ'नि फरायनाय लेखा बादड्रेस बेग बायनाय बेफोरनाव जोंहा रांनि माखासे गोनांथि जायो आरो दा बिदिनो बेनि अनगायैबो जोंङो गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला ओ जोंङो गोबां सुबुंफ गावबागाव गावबाागाव जेराव एसेबाबो रोंगौथि दं बेनि फारसे बिथांमोनहा थाङो सोरबा सोरबा इन्जिनियार बिदिनो डक्टर सोरबा सोरबा फोरोंगिरिनि ला लामायाव बेफोरबायदि गावबा गाव मोनफा मोनफा थांखि लानानै ओसोलोंदों आरो दा बेल' नङा जेन'बा आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओम फरायसाफोरनि अनजिमाया बांबाय। ओजायखौ फोरोंगिरि मा मा होनो जायखौ बे सरका ओ सरकारि साख्रि थिसननो होनायाव जोंहा माखासे जाफुङैखौ नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला एथ' बुरजा सुबुं अनजिमा बांनायाव जोंहा सरकारि साख्रि गासिनो जोबनांगौआ गोरलै नङा ओ जायनि थाखाय आथिखालाव सोलोंसाफोरा न नारा नाथा नाजानायोगासिनो दङ दा बे नाजानायनि गेजेरजों जायहा ओम जेन'बा गोसोआवबा ओ मेलेमाव जेननाय लायाखै बिथांमोनहा निस्सय जाफुंदों मानो होनना बुङोब्ला ओ जायनाव नाजानाय थायो आरो जायहा जेननायखौ बाया लाबानो दावगालांबाय थायो बिसोरो हायो आरो दा बिदिनो सोलोंथाइया आथिखालनि मुगायाव गोबां सोलायबाय जो़ङो सोलोंथाइखौ गोदोनि समाव जोंङो ओ बिदिनो ओरैनो खुगाजों खुगा सोलोंनायलंमोन नाथाय आथिखालाव जोंङो मबाइल नि गेजेरावबो जों सोलोंनायखौ नुनो मोनदों फरायसालियाव थांनायनि बा फरायसालियाव सोलोंनानै सोलोंनायनि अनगायैबो ओ जों आथिखालाव मबाइलाव इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइल लेपटपफ्राव जोंङो माखासे जोंङो गोनां बे सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरो जेरै जोंङो ओ माखासे बुस्थुफोरखौ जोंङो ओ जोंङो थां बे गथायाव बुजियाबो जानो हागौ जायखौ जोंङो जोंनि इयउटुब फेसबुक बेफोराव जोंङो ओ आथिखालाव गोबां माखासे सुबुंफोरा इउटुब चेनेलफोर खुलिनानै फेसबुकाव पेजफोर खुलिनानै मा खालामो ओ बिथांमोना माखासे बबे साबजेक्टआ गोरासिन गोरासिन जेरै सानखान्थि इंराजि ओ बिगियान बेफोरबायदिखौ ओ आथिखालाव फोरोंगासिनो आरो दा बेयाव जेन'बा गथ'आ मबाइल बा इन्टारनेटखौ मोजां रोखोमै बाहायनानै जुदि सोलोंनायाव बाहायोबा ओ बिथांमोना गावसोर बुजिनो हायैखौ ओ बुजिनो गोरलै आरो दा बिथां बे जाय बिथांमोना माबायाव फेसबुक बा इउटुबाव ओ फोरोंदों बा माबादों बिथांमोनहाबो जेन'बा फेसबुक इउटुबनिफ्राय माखासे रां खामायो। आरो बिथांमोनहाबो जेन'बा माखासे सोलोंनायखौ बा माखासे फोरोंनायखौ बिथांमोना ओ फैसा लानानै फोरोङो आरो मानो होनना बुङला बिथांमोनहाबो ओ खस्थ' दङ बेयाव एसे जेरै फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव फोरोंबा दरमा मोनो बिथांमोनाबो ओ
बिदिनो बेसेन
माखासे रांखौ मोनो आरो बिथांमोना माखासे फोरोंनायखौ बिथांमोना ओ फैसानि गेजेरजों फोरोङो आरो। दा बिदिनो आथिखालाव सोलोंथाइ लाना ओ फरायसालि फरायसालिमा बेफोरनि अनगायैबो जोङो मबाइलफ्रावबो जों मोननो थांबाय।
औ
दा जोंहा बिदिनोसै जेनेबा सोलोंथायाइल' जोंना थैनायनिफ्राय थैजासिम थागोन जोनोमनिफ्राय या साफा- साफा बिदिनो इयुनाव ओ मानसि जानोबा बा गावखौ गावनि जिउखौ दैदेनलांनोबा जोङो सोलोंथाइखौ ओ लाखानांगोन। दा जोंहा सोलोंथाइया जोंहा लेखा फरायनाय बेल' नङा जोङो गोबां रोखोमनि माखासे सोलोंथाइ जेन'बा जोङो गान खननाय, मेथाइ लिरनाय बा बिदिनो माबा माबि दानख'नाय दा बिदिनो सेरजाफोरनि दल दामनायफोरनि गिथार दामनायफोरनि दा जोंहा गासिबो बे मोनसे मोनसे सोलोंथाइ आरो। दा जों बेफोरखौ सोलोंनानै लायोब्ला जोङो इयुनाव जों गावखौनो गाव माने जिउ खुंनायाव मोनसे गोरा गोरा खालामनो हायो आरो। दा बिदिनो नों दा जोंनि गेजेराव सोलोंथया गोदोनिफ्राय दासिम बिराद सोलायबाय। दा जोंहा समावबो जाबाय नोंथां जोङो आसा खालामो जोङो बिदिनो उननि समाव जों ओंथि गोनां खोथाखौ रायलायबावगोन होननानै।
औ औ औ नोंथाङाबो गोजोन्नाय थाबाय। जेनेबा आं मिथिगौ नोंथां फोरमायनायनि थाखाय। जेनेबा उननिसिमाव लोगो मोनगोनखौ आंबो आसा खालामो नोंथां। दे बिदिबालाय गोजोनथों।
अ गोजोन्थों।